खुलुमबाय।
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
नोंथांनो जासिहरनाय जाबाय। दा नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा नोंथाङा सावरायलांदो नामा?
औ नोंथां आं नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आय दायानो जाहैबाय जौ जौखौ जों माबोरै बानायो आरो जौआ न'खर सालायनायाव माबाददि हेफाजाब होयो आरो बेखौ लोङोबा माबायदि जायो। बेनि सोमोन्दै आङो फंनैसो सावरायगोन नोंथां
औ नोंथां दे।
अ बुंनो थाङोब्ला जौआ जाहैदों जोंनि मोनसे दोरोङारि मुवा होननानै बुंनो हागोन जोङो जौ नङाब्लानो जोंनि बर' समाजाव आलासि सिबिनाया जाया होननानै आङो बुंनांगोन। मानो होनबा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो जौखौ लोंबोदों एबा जौ संनानै फाननानै जाबोदों आरो जोङो जौ नङाबानो जाया गासै खामानियानो जाया होननानै बुंनांगोन आरोखि ओ गोदोनि समावहाय जिउखौ बेबायदिनो खामानि मावनानै आबाद मावनानै जाग्रा नालाय बर' हया बे आबाद मावनाय मेंगानाय मेंनाय देहा खौ मेंगा होनो थाखायहायो जौखौ लोंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बे जौखौहायो गोबां गाज्रि खामानियाव बाहायलांबाय आरोखि आरोखि बैसो जायै गथ'फ्रानो जौ लोंनानै बेबायदिनो फाग्ला जालाबायो आरो गाव गावनि जिउखौहायो आस खान्दा खालामनानै लायो बेफोरबायदि खामानियावहायो जों दिनै बाहायनायखौ खौ नुनो मोन्दों नाथाय जौआ बेफोरबायाददि खामानियाव बाहायनाय नङामोन गोदोनि समाव गोदोनि समावहाय आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंफोरा गावनि आबाद फोथाराव सानसे मावनानै मेंनाय देहाफोरखौ मेंगााहो थाखायसो जोंखौ लोंनाय जायोमोन जौआ जोङो न'आव मोननाया न'आव मावनाया जाहैबाय मोननै रोखोमाव मोनो। बे जाहैबाय जोंहा मोनसेया जाहैबाय जौ बिदै आरो मोनसेया जौ गोदान बेखौ जोङो लोंनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गिदिर गिदिर मेसििन फोर बाहायनानै जोङो जौखौ बाहायनाय बानायनायखौ खौ नुनो मोनो जेरै जोंहा जौ गोजा दं बियाद दं आरो गोबां रोखोमनि जौ दङ बेफोरखौ मोननाय जायो जोङो आङो बुंनो सानदों न'आव मावनाय जौखौ जोङो जौ मावनो थाखाय गिबियावनो माइरं खौ लाग्रोनांगौ माइरङा जाहैबाय जोङो मोजाङै सुनानै बिदिनो सेथथाम बा सेथब्रैखौ जोङो संनो हायो आरोखि जुमाय खालामनो हायो एा जौ खालामनो हायो जोङो बेबायदिनो माइरंखौ सुनानै लाग्रोनानै खेरखाफ्राव सुनानै लानानै दैखौ थौआव गोदौ होनोनानै बे गोदौनाय दैयावहाय जोङो माइरंखौ होसनहरनाय जायो बेखौ जोङो ज ओंखाम बायदि जायोब्ला जोङो बेखौ खांनानै दोनो खांनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै गुसु खालामनानै प्लास्टिक एबा माखासे दोनग्रा बुस्थु जेन बस्थाफ्राव जोङो प्लास्टिक बस्थाफ्राव दोनो आरो प्लास्टिक गाव दोनो बेवहाय मोजाङै एरननानै बेखौ जुमाय एरननाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ एरननानैहायो गुवार फेनलानानै गुसु खालामबावनाय जायो बे गुसु खालामनायाव जोङो बे एमावखौ सारलनानै होनाय जायो सुफ्रुनानै बे एमावा जाहैदों जोङो मोनसे लाइफांफोरजों बानायनाय बेयावहायो दंफां राखेब लोखोना बिलाइ माखासे गोबां रोखोमनि लाइफांफोरखौ होनानै बानायनाय जायो बेखौ बानायनायाव जाहैबाय बेखौ मोजाङै एंखुरजों देनानै बै लाइफां बिलाइफोरखौ होफानानै गथा गथा खालामनानै संग्रायाव लामनाय जायो बेयाव संग्रायाव लामनानै फोरानखांनानै बेखौहायो बोखांनानै मोजां गोरान जायगायाव दोननानै खादाबफ्राव दोननानै जोङो बेखौ लानाय जायो आरोखि बिनि उनाव जेब्ला जुमाया रानो एबा गुसु जायो। बे गुसु जानायाव जोङो बै एमावखौ एमावखौ मोजाङै सिफ्रुनानै बेखौ मोननै बा मोनथाम बा मोनब्रै बिसिमहा बिसिमखिनि होयो जोङो बिसिम होनायनि उनाव जोङो बेनि उनावहाय मोजाङै फुल लानानै लायो फुल लानानै ला खांनायनि उनाव जोङो बेखौ न' सिङाव गोरान जायगायाव दोनो। गिसि जायगायाव दोनोब्ला जोङो। बेयो गोखैबो जानो हागौ होननानै जोङो सानो आरोखि आरो। सानो माने नंगौ। नंगौखौनो बुंनांगोन आरो बार नांनाय जायगायाव जोङो बेखौ मोजाङै दोननांगौ नङाबा बख्रि जायो बेखौ दोननायनि उनावहाय जोङो अखानायैहाय बियो जेब्ला गिसि जायो एबा बिदैया ओंखारहाङोब्ला जोङो बेखौ बाल्थिङाव एबा थौआव सोनानै दोनो बेखौ सोनानै दोननायनि उनाव बे साननै बबा सानसेनि उनाव बियो बिदि ओंखारदो बे बिदैखौनो जोङो जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो बेखौनो। जों खावखां खावखां लोंनाय जायो आरो आरो बैसागु बोथोराव जोङो बे जौ बिदैखौनो बांसिनै लोङो जौ गोदानखौ जोङो बैसागु बोथोराव बाहायनाय जाया। बेखौ जोङो बाहाय माने जौखौ जौ बिदैखौ बैसागुआवलाव बाहायनाय जायो आरो जोङो जौ बिदैखौ जेब्ला लोङो लोंखांनायनि उनाव जोङो बेखौनो बे जौ बिदिखौनो जोङो मोख्रा खर' थौ बिदि बाहायनानै जोङो जौ गोदान बरननाय जायो आरो मानिे बेखौ जोङो बिनि गोसाखौ आजावनानै सरनाय जायो आरोखि बेखौ जौ गोरान होननानै बुंनाय जायो बे जौ गोरान बे जौ गोरानावबो बांसिन ओ मानि निसा नाङो आरोखि फियो होननानै जों बुंनांगोन बेजों जोङो गोबां आइजोफोरा जौ संनानै बेबायदिनो फाननानै रां आरजिनानै गोबां खामानिफोराव एबा गावनि न'खर सालायनायाव मदद खालामो एबा मदद मोनो बेबायदिनो सुबुंफोरा न'खरखौ सालायबोदों। जौखौ जौ नङाब्लानो जोङो जाया होननानै बुंनांगोन आरोखि बर' समाजाव जोङो मोनसे खोथाबो दङ। बर'खौ बर' बिमाया ज बर'फोरखौ जौजोंनो फेदेरबोनायखाय जोङो जौखौ गारनो हाया होननाय मोनसे खोथाबो दङ। आंनि बुंनायखिनिया जौनि सो सोमोन्दै एसेनोसै नोंथाङा माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा।
औ नोंथां नोंनि नोंथांनि जौनि सायाव सावरायनायखौ खोना मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बे आयदायानो जाहैबाय फरायसा फरायसानि बिबान आरो फरायसानि मावनांगौ बिबान दा फरायसाया माबायदि फरायसाया माबायदि मावनांगौ आं बेखौ जे बुंनो सानदों मानसिनि जिउआ मा होनदों। जोबोद गोदौ गाद जों जुजिनांगौ जायो नों मान सुबुंनि मानसि बा मानसिनि जिउहाय मा जेब्लायबो जोंङो बुहुमाव थानाय समावहाय बायदिसिना सुबुंफोरजों लोगो मोनो बेफोरजों रायलायनांगौ खोथा थायो बा माबा मोनसे आ बुंनांगौ खोथा थायो आरो बे फोरजों जुजिलांनांगौ सोरखिलांनांगौ आरो हाबा मावनांगौआ जोबोर गोब्राब आरो दा बेफोरखौ जुजिलांनाय समावहाय जोंङो उन्दै समनिफ्राय बेखौ जुजिलांनो थाखायनो उन्दै समावहाय जोंङो माखासे सोलोंथाइफोर लानाय जायो बे सोलोंथाइफोरखौ लानाय समावहाय जोंङो माबा मोनसे खामानि मावनांगौ नामा बा माबा मोनसे खामानि बिबाना गोलैदों नामा बेफोरखौ जोंङो नायफालांनांगौ दा उन्दै आरो मा ओ सेंग्रा समाव जेबादि ओमा होनदों सोलोंथाइखौ मोनो होमब्लानो मा होनदों जिउआव एबा ओ गावनि जिउआवहाय देरह मा होनो गावनि जिउआवहाय जायफोरो आ मा होनदों सिक्साखौ मोनो बा सोलोंथाइखौ मोजांखौ मोनो अब्लानो बियो मा ओ मोजां सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जों बे गावनि जिउआवहाय देरहासार जानो हायो आरो बे देरहासार जानो हानायावनो बेहा जोबोद गोजोननाय मोननो हागोन आरो बे सिक्साखौहाय मा उन्दै समावहायनो लानांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद ओ गिदिर बिबान मानो होनोब्ला उन्दै समावहायनो जुदि ओ मोजां सोलोंथाइखौ लायाबा मोजां सिक्षसाखौ लायाबा जोंङो उननि समावहाय माब्लाबाबो बेखौहाय जोंङो मोननांगौआ गोब्राब जानानै फैयो आरो दा जोंङो बुंनो हायोखि उन्दै समावहाय मा फरायसाफ्रा गियान गियानफोरखौ मा बुथुमनायावसो बाहायनांगौ। थारमाने गावनि गोसोखौ जानला मोनला जेरावबो हगार सारनो नाङा बिसोरो मा फरायसाफोरा खालि गियानखौ बा माबा मोनसे मोजां गियानखौ बुथुमनायावल' गावसिनि ओ गोसोखौ बाहौ बेफोरखौ बाहायनांगौ जानानै फैयो आरो माने बाय बाहायनांगौ बा बिसिरनि बिबान। थारमानि जानला मोनला खामानियाव बा माबा मोनसे खामानियावहाय बिसोरखौना थिसननानै होयोब्ला बिसोरो आलादा जुदा गोसोआ बबेथिंबा बबेथिंबा थांनो नागिरो थारमाने गोदोनि समावहाय मामोन बांद्राय लेखा फरा बा फरायनो बेफोरबायादि थिसननाय सम गैयामोन थारमाने खाथि खाला स्कुल कलेज गैयैजों आरो माखासे मानसिफोरानो बांसिनानो मावनानै जाग्रााखायनो ओ जानाय लोंनायफ्राव गोब्राब जानायखायनो मा जायोमोन बिसोरखौ फरायनाय मानायफोरावहाय बांद्राय थिसनामोन आरो नाथाय आथिखालाव मा जाखो बयबो गाव गावनि फिसाफोरखौहाय ओ मालाबाबो माबा मोनसे आलादा खामानियाव थिसनला। बेफोरबायदि आरो ओ बिसोरखौ मा फरायसाफोरखौहाय मा खालामो आ खालि फरायनायखौावल' गोसो होनो थाखाय थुलुंगा होयो। नाथाय खायफा खायफा खायफानि बिमा बिफाया ओ खामानि मावनायजों लोगोसे माबा मा सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे माबा माबि खामानि मावनाय बा माखासे मावनांगौ बिबान होफादेरो नाथाय बेबायाददि मावनांगौ बिबान हो दा ओ गथ'आ ओ सोलोंथाइनि जायगायाव बैफोर माखासे बा मुवा बेसादफोरखौसो थाल लानांगौ जानायाव बिसोरो फरायजोबनो हायै बादिबो जानानै फैयो आरो दा जायबा जाया नाथाय सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ लानो ओ थुलुंगा मोनोब्लाबो नाथाय सोरबाया मा खालामो ओ गुबुन गुबुन आयदायावहाय ओ गोसो होनानै बिसोरो सोलोंथाइखौ गावनि मावनांगौ बिबानखौ मावफुंजोबनां मावफुंजोबनो हायै बादि खालामनानै लायो बेनिखायनोसो ओ मा होनदों फरायसाया जेब्लायबो ओ सोलोंथाइयावल' गोसोखौ होनो हा